खोनादों ना
औ आं नोंथांखौ नायगुबै जाहोना जाबाय
औ
औ आं नोंथांखौ हरनाय यानो जाबाय खोनादोंना
ओ खोनादों नोंथां खोना खोनादों
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै आयदायानो जाहैबाय बर'फोरा दोरोङारि ओंख्रि जानायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे हेल'
हागोन हागोन दे सावरायनो हागोन औ खोनादों नों खोनादों खोनादों नोंथां
बर'फोरनि दोरोङारि ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो
औ
औ बर'फोरनि दोरोंआरि ओंख्रि जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिगौ ओ बर'फ्रा गोबां ओंख्रिखौ जों दिनै मिथिंगानिफ्राय मोननायखौबो जों जायो थिग बिदिनो गाव गायनानैबो जों गोबां ओंख्रिखौ जायो नङा होमबा नोंथां जोङो बर'फ्रा दोरोंआरि ओं ओंख्रि होननानै बुङोब्ला सबायजों दाउजों बा सबायजों अमाजों बिदिनो सबाय खारि अनला आरो सबायजों साम' थिग बिदि बिदिनो जोङो नारजिजों अमा बेफोरो जोंनि बर' नि दोरोंआरि जा ओंख्रि जानाय आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो नाफामखौ खौ जायो नाफामादि बर'नि एंगार हायै मोनसे ओ जाग्रा आदार नङा होमबा जोङो बेखौ औ जामुं बेखौ जोङो ओंखामजोंबो जायो आरो बिदिनो जोङो मालाबा ओंखामजों ओ साना फाजा माने बेखौ ओ जोङो खारै एसे होनानै थास' बिथ्रिफोरजोंबो जों संनानै जायो बिदिनो जोङो मेवा मायावबा मायावबा ना रोसिफोरजोंबो जों बिदिनो होलानानै जायो आरो ना गोरानफोरावबो जोङो बेखौ नाफामखौ जोङो होलानानै रुस जुस माने बेखौ बिदै एसे होनानैबो जोङो जायो आरो औ अब्ला जोङो दोरोंआरि ओंख्रि जानाया जोङो ओ जेरै अनला अनलायाथ' जोंनि एंगार हा थायो नङा होमबा बर' हाबायाव जुदि अनला ओंख्रि बा बर' हाथासुनिफोराव हाबायाव जुदि बर' ओं अनला ओंख्रि गैयाबा जोंनि हाबायानो जाया होनाय बायसा आरो जोङो बिदिनो आथिखालाव जायफोरा दानिआ गोथार जुलि बिदिनो हाबा जानायफोरावबो जोङो लाइ लाइ अनलाजों जोङो ना फिसा गारलानानैबो होनायखौ जों आथिखालाव नुयो थिग बिदिनो जोंनि दोरोंआरि ओं ओंख्रि जानानै होनना बुङोब्ला जोङो बर'फ्रा नार्जि नारजिखौ बोरैहाय बनायो नारजिखौ जोङो बोरैहाय बनायो होनब्ला जोङो नार नारजिखौ गिबिआवनो जोङो सानसे बा सान ओ माने ह गाबोन जागोनब्ला दिनै बाइसा हराव जोङो सोमनानै दोनो मानोना सानसे सिगांआव सोमनानै दोनो आरो बेखौ अब्ला बेखौ जोङो साफानो सेब थाबनानै जों बिनि लेथ्रा बिजाखौ जों सुनानै गारो थिग बिदिनो जोङो गारो खारै एसे होनानै जोङो दै गुदौआव जोङो नारजिखौ जोङो हो माने गुलि होनाय जायो आरो आरो नोंथांआ जुदि बेदर बेदर होनानै जानो गोसोब्ला नोङो एसे एनै नोङो बेदरखौ नोङो मोजां एवग्लिनानै लाबाय बाय बा अमा बिबु मेजेमदों नोङो मोजाङै एवग्लिनानै लाबाय मोनहाबनाय रखम खालामनानै नोङो बेखौ नों गोदौबाय थानायाव नोङो बैयाव गारलाना होनानै जानो हागोन आरो बिदिनो जोङो माने नारजि अमाखौ जोङो बिदि संनाय जायो आरो
औ औ नों
औ अब्ला नों बेखौ ब्रैजि आरो बाजि मिनिटनि उनाव बोखांनानै नों इखौ जानो हासिगोन आरो नोंथां अब्ला आं मिथिनो लुबैदों नों नोंथां नोंथांमोननि जायहाय बै खारै अनलाखौ बोरैहाय बनायो नोंथांआ एसे फोरमायनानै हो
औ अ
औ
नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जे ओ जे ओंख्रिखौ माबायदि बायदि बानायो बेखौ आङो मिथियाब्लाबो नोंथांनि फरायनायाव दिनै बुजिनो हाबाय थिग बेबायदिनो दिनै आं ओ नोंथांनियाव अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो बिनि सोमोन्दै आंथ नो फोरमायनो सानदों ओ बेबायदिनो जेरै ओ नोंथाङा बिदिनो नारजि ओंख्रिखौ संदों बेबायदिनो गिबियावनो जोंनो अनला संनो थाखाय खारै नाङो बे खारैखौ जोङो गोबां ओ ओ जेरै बेसर बेसर साबा बेखौ सावनानै बिनि हांगारखौ ओ सालिनानै माबा मोनसे पााथ्रआव सोनानै बेखौ दै होनानै खारै दिहुनो बेबायदिनो थालिरनि बा ओ मोदोमफुल दंफांनि बेफोरबायदि ओ बिफांफोरखौ दाननानै बेफोरखौ ओ सान्दुङाव फोराननानै बेखौ अराव सावनानै बेखौ खारै बानानै जोङो गोबां अनला खारै बा सबाय खारै सबाय खारै बेफोरबायदि ओ बर'नि दोरोङारि मैगंफोरखौ जों जानो हायो। थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रि संनोबा जोंनो खारैनि नांगौ। खारै होबासो अनाख्रिया ओरैबायदि गोथाव जायो आरोना ओ बिबदिनो जेरै ओ नों अनलाजों दाउ बेदर बा नाजों संनोबा बेखौ सिगांनो ना बा दाउ बेदरखौ सेरनानै लाग्रोयो। बिनि उनाव उम औ अनला अनला ओंख्रिखौ ओ अनखौ दिंखियाव बा उवालाव देनानै गुन्दै खालामनानै लानाय जायो। बिनि उनाव ओ जेब्ला ना आरो बेखौ सेरो अब्ला बेयाव दै दै होनानै दै होनानै गोदौहोनानै बे अन देनानै दोनखानाय अनला गुदिखौ बेखौ होनाय जायो आरोना। बेबायदिनो ओ आरो लोगोसे खारैखौबो होनाय जायो आरो खारै होआबा अन ओंख्रिया मा होनो लिमोनला जाया गोथाव जाया बेबायदिनो खारै होयोबासो सिलि मोनानै गोबां गोथाव जायो आरो सादा ओ स्वादा बेलेग जायो। आरो ना ओ बेबायदिनो जोंनि जोंनि ओनसोलबो जोंनि बर' आइजोफ्रा अनलाखौ बेबायदिनो जायो। आरो बिनि अनगायैबो सोरबा मुदोमफु फुल बिबारजों अनला आरो बेबायदिनो औवा मेवाय बा थाइगिर अनला संगोन बेबायदिनो अनलाखौ गोबां खिसुमै जायो आरो। जायानो जेरै
नोंगौ नोंथां।
बेबायदिनो ओंख्रि फोरखौ बुथुम बुथुम नानै ओ गामिनि सिख्ला मोननाय हाग्रा बंग्राफोरखौ ओ बेखौ लाबोनानै खायसे खायसे बेफोरजों अनला संनानै जायो आरो ना। दा ओ अनलाखौ माबोरै सङो आं नोंथांनियाव फंनैसो फंनैसो ओ दोरोङारि दे मैगंफोरनि थाखाय ओंख्रिफोरनि थाखाय आरो सोंबावनो सानदों। नोंथाङा जे हागोन नामा? जे साम' अनाखौ माग बाहायनानै ओ साम' अनलाखौ ओ गोथाव जाहोनो हायो। संनो हायो बेखौ नोंथाङा दसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोङो साम' ओंख्रि होननानै बुंङोबा साम' ओंख्रिया जोंनि थाखाय एंगार हायि बर'फोरनि थाखाय। औ जोङो साम'खौ जोङो जोंनि बे थामजि पारसेन्ट बा बाजि पारसेन्ट जौखोन्दो मानसियानो जोङो साम' ओंख्रि जानो मोजां मोजां मोनो आरो आरो साम'खौ जों बोरै सङो होननानै बुङोब्ला नोंथां बेखौ जोङो दैमा दैसा बा फुख्रिफोरनिफ्राय जोङो हमनानै लाना फैयो बेखौ। खननानै बिनिफ्राय जों बेखौ जोङो साननैबा सान साननैबा सान दा बेखौ जोङो दैयाव बा थुंग बेखौ जोङो खान्थाफोराव दोनफैयो। बेनिफ्राय बेखौ जोङो खिगार होयो आरो मानोना बिनि लेथ्राफोरखौ गगार होजोबो बिनिफ्राय बेखौ जोङो नेक्स्ट दिना जों बो खांनानै जों बेखौ फुरा साफा जोङो हुखुना लायो। सोरबा सोरबा बेखौ खौ जोङो मिकिफोरजों जेखि जाया मिकिजों होबोला आइरनखौ खारहोनो हायो नालाय। बिदिनो सोरबा सोरबा लिमुजों जोङो हुख'यो आरो। अब्ला बेयो हारसिंनो गोजों साफा जागोन। अब्ला जों बिखौ एवनानै लागोन आरो बेखौनो जोङो सबायजों जानोब्ला जों सानसेनि सिगां जों सबायखौ सोमना दोनगोन गाबोन जागोनब्ला दिनै बे दा हराव जों सोमनानै दोननानै बेखौ जोङो जायो आरो थिग बिदिनो जों साम' खौ गोबाव एवनानै लागोन बिदिनो थामजि मिनिट ब्रैजि मिनिट एवनानै लाबाय। थिग बिदिनो जोङो बै ओ माबाखौबो जोङो जायखौ जोङो खा माबा होननानै बुङो। साम'खौबो जोङो ऐ माने एवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बैयो जोंनि बे सबाय ओंख्रिखौबो जोङो एवनानै लायो। बेयाव बेनिफ्राय इसे खारै होनानै जोङो बेखौ कालारिं खालामो आरो। थिग बिदिनो जोङो खारै होखांनाय फोराव बियो हारसिंनो गोजा सोस कालार जाबोयो बेनिफ्राय बेयो सबाइ गोदौनायाव जों बेखौ फिन हावखांनानै जों सबायखौ होसननाय जायो आरो। अब्ला बेखौ ब्रैजि आरो ब्रैजिबा मिनिट जों एवनानै गोदौ होनानै जोङो बेफोर जों थिखांनानै जानो हायो आरो। मानोना साम'खौ जोङो बांसिन जों सबाइ ओंख्रिजोंसो गोथाव जायो होनना जों बयबो मिथिगौ। आरो जोङो खायफाया बेखौ आथिखालाव जोगोनारफोरजोंबो संनानै जानायखौ खौ जों लुयो साम' ओंख्रिखौ आरो सोरबा खायसेया। बेखौ मैथाफोरजोंबो होलानानै जायो आरो माने सबाइ बैयो माने साम'खौ एवखांनायनि उनाव मैथा बिलाइफोरखौबो गारलाना होनायबो जों जानाय खौ नुयो आरो नोंथां। इदि जोङो सबायजोंनो बांसिन गोथाव जायो आरो ना? जोंङो साम' ओंख्रिया आरो बिदिनो जोङो बर' दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो औ
औ आदसा नोंथां। अब्ला आं ओ औ खोनादों नोंथां खोनादों। ओ आदसा नोंथां नोंथाङा। फरायबाय जे हा स'बाइ आरो ओ अन ओ ओ मा होनो साम'खौ माबायदि सङो बेखौ नोंहा फोरमाय नङा अब्ला आं दायो नोंथांनियाव बुंबावो सो सोंबावनो सानदों ओज दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला रोङो माथ्र' बेफोरखौल' फोरमाया नङा होमबा नोंथां ओ। आरोबाव जोंनि गोबां ओंख्रिफोर दं। दङ। जेरै ओ हाग्राफ्राव मोननाय ओंख्रिफोर
औ
जेरै
औ
दिंखियाफोर बा दावला खें फेन्दाफोर बा एलाइसिफोर खेरादाफिनिफोर बेफोरबायदि सिब्रु
औ
मैगंफोर ओ
औ
बेफोर मैगं मैगंफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलफ्राव मा होनो लाबोनानै एसे नाङै मैगंफोरखौ लानानै गोबां संनानै जानो मोनो जोंनि ओनसोलखै नङा होनबा नोंथां बेबायदिनो बेफोरबायदि मैगंखौ मोननो थाङो नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो आरो जों आं बेनि सोंलुनि फिनायखौ होनो लुबैदों दा जोंनि ओनसोलावहाय सिब्रु मैगं बाला दायो दुब्लि फोथाराव जों गोबां मोनगोन जों